आ
औ नोथां
जे नोंथां मोनाबिलिनि हो मा होनो गोजोन हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो फिन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
औ जेनेबा नोंथाङा नोंथांनाव बे जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांनाव राय्लाय होननानै कल खालामनाय जादों नोंथा जेबा दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दैखौ फंनैसो बुंबानो जाबायना नोंथां
औ नोंथां दा जेनाखि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गाहायै बर'नि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो जे आजै आजौमोनहा माखासे ओंख्रिखौ जाबोदोंमोन जाय ओंख्रिफोरा महरै सिनायथि होजादों दा बैफोर ओंख्रिफोरनि मादावनो दङ जोंहा अनलाजों दाउजों ओ माबा अनलाजों मेवाइजों एम्फौ सबायजों साम' आरो बेजों लोगोसे नाफाम जा बैफोरनि बै
दा बैफोर ओंख्रिफोरखौ ओ फोरनि गेजेराव माखासेया जाहैबाय हाबाय खायसे बेफोरना गेजेराव नाफाम आरो अनला बे दा जों जानाखि बैफोर अमाफोरजों संनाय जायो आं बेनि बेनि मोननै ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आङो
बुंलांनोसै
दा जों गिबिवनो जोन आङो अनलाजों बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै हो गिबियावनो अनला अनला बेखौ माबोरै बायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो अनला बानायनायनो थाखाय जोङो माइरंखौ ओं ला माने बेबायदिनो जोङो जोसा माइरंथाइ रनजिथ माइरं हरलानो हायोनो जोङो आ बेफोर माइरंखौ जनाखि आ मानसि आ अनला जा बानायो बा माइरंखौ
बिदिनो उनाव हाय
जोंनो ओ दैयाव सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौहाय जेब्लानाखि गुरै जायो अब्ला बेखौ उवालाव गाय जों देनो हानाय जायो आरो नुयोबा जों बेखौ आथिखाल गैबो न'खर न'खर ओ ग्राइडार ग्राइडार दङ जोङो माइरंफोरखौ गुन्दै खालामनो हायो बेजोंबो जोङो गन्दै खालामनानै आरो आरो बेरा फारसेथिं औवा मेवाइ गोबां रोखोमै जायो जेरै हाय मोन आरो
मेवाइ बेखौहाय मानो जायो बर लिर जायो आ
बेयो मोदोम गोनां जायो जायनि थाखाय बियो जानायावबो गोथाव जायो होननानै मोननाय जायो दा उम
दा जिनाखि औवा बुरखानि मेवाइ जोङो बेखौहाय लानांगौ जा आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ
जिरनानै जोङो खि ओ मेवाइखौ जोङो आ बेबायदिनो हानानै लाखांनायनि उनावहाय मोजाङै सुनानै लानांगौ ओ दानि उनावहाय जोङो मेवाइ औ एसे एवनानै लानांगौ सिगाङावनो थाव संख्रि बानलु होनानै एसे मिडयाम एवनानै लाग्रोनांगौ आरो ओ बेनि उनावहाय जानाखि अन गुनदै खालामनाय
बे दैयानो जेब्लानो गरम जायो अब्लानो जोङो अन गुन्दैखौ हरनो हानाय जाबाय दा अन गुन्दैखौ हरखांनायनि उनावहाय आरोबाव ओ जि अन गुन्दैजों आरो दैया एसे गोदौब्ला ओ बे समाव जोङो मा ओ खारदै जोङो बे खारदैखौ हरनो हानाय जागोन ओ बे बेबायदिनो जानाखि अनलाजों आरो मेवाइजोंखौहाय
बे अनलाखौ साखिनायनो हाबाय दा साखि बेला औ संख्रि फानलु गासैबो थिग जोबबायबा बेखौ जाबाय आरो
जेनाखि खारैनि सोमोन्दै दं दा बे खारैखौनाय जाया सोमोन्दै एसे बुंफिननोसै नोंथां ओ दा खारै बानायनो थाखाय जोंहाय बेदर साबा बा सबाय साबा जोङो बे फायनो हाया आरो बेनि अनगायैबो जोङो जखि
नंगौ नंगौ
बेखौ लानानै जों जायो दा जेनेबा बेखौ फोर बिनि उनावहाय बेखौहाय मोजाङै रानो ओ फोर बेफोरबायदि गैयैयाव मोजाङै सावनांगौ आरो बेनि उनावहाय हाथफ्ला हांगार थांबाय थानायखौ जोङो गुसु जायोब्ला
गुदान गुदान सिथबनानै दोननांगौ आरो बेनि उनावहाय बेखौ सरनो थाखाय
बायदिखौ सायख'नानै लानो हायो।
दा ।
गथ'फोरखौ ओ जोङो बै खालामनाय ओइ।
गुबुन गुबुन ओ ओ। ओ बेदर जेरै औ
दाउ बेफोरजों जोङो अनलाखौ जानो हानाय जायो। थ' बेबायदिनो ओ जेनाखि बर'नि गोबांथार फोर दङ आरो नोंथां दा नोंथाङा नाय बर'नि सोमोन्दै आंनि सिगाङाव फोरमायनानै होलांदों। औ।
जेनेबा नोंथाङा बे मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय नोंथाङा आरो जों बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां जायो होननानै बुंङो। खो फोरमायनानै होखाबाय आं बिजोंनो जेनेबा जोंनि माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ आं फोरमायनो सानदों जेनेबा जोंनि बर'नि दो जा नोंस्राथ' गोबाङानो गोबां दङ खिन्थु जोङो आ- आङो माने ओ मोनसेनि सोमोन्दै फोरमायलांनो सानदों आरो ना जोङो जेनेबा सबायजों साम' नङाबा सबायजों दाउ बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायलांनो नागिरदों आङो माने गिबियाव जोङो मा होनो सबाय सबायखौथ' जोंहा मा होनो गोदोनि समाव जोंहा न'आव न'खर न'खर जोङो खुबैनानै दोननाय जायोमोन आरोना जों बे जोङो हानि सबाय होनो जायखौ, बे हानि सबाइखौ जेबो जोङो फैखा फैनानै जेब्ला जों मेसेङाव मावो अब्ला मेसेङाव मोननाय सबाय गोरलैफोरा माने जानो गोथाव जायो आरो ना गासैबो मा होनो बुस्थुफ्रानो गोरलैयाव जानो गोथाव जेनेबा जोङो माइ माइ गोरलैफ्राबो जों। माइरं गोरलैफ्राबो जों जायोबा जोंहा मा होनो गोथाव जायो गेफे जायो। होननानै मोनसे बिदिनो जोंहाबो सबाय गोदो सबायफ्राबो हानि सबाइफ्राबो गोरलैया माने जाबा गोदान माने गोरलै माने गोदान मोनजेननायखौ गोरलै होननानै बुंनाय जादों। आरोना बेयो खिन्थु बे जोङो सबाइ बे माने गोथां गोरलैखौ जादों बे नङा आरोना नोंथां बे जाहैबाय माने सबाया रानानै जेब्ला सबाया गोदान मोनजेनो अब्ला बेखौ जोङो गोरलै होननानै आरोना सबाया जाहैबाय जोङो न'खर न'खर मावनाय नालाय जेरै गासिबो न'आवनो जों मोननो हायो। बिदिनो जानो थाखाय इसे फैनाय थाबाय बेखौ जोङो। माबा बुग्लिनानै जोङो नङाबा मारा होनानै जों लानानै जोङो जानो थाख थाखाय जोङो दोनो आरो माखासे मोननायफोरखौ जोङो फानो आरोना बिदिनो जोङो बे सबायखौ जोङो सिगांग्रो मा खालामनांगौ जोङो सबाय लाबाय सबाइखौ लानायनि उनाव जोङो सबाइखौ साराय गुदुङाव एवनांगौ आरोना सारै गुदुङाव मोजाङै एवनानै माने एसे गोजा गोजा जाबा आ बेखौ बोखांनानै गुसु जाबा जे गुसु जाखांबा जोङो बेखौ जोङो सिल गोदोननि समावथ' जोंहा सिलपाता दंमोन बे सिलपाथाजों माने लासैनो मा होनो उननाय जायोमोन आरोना माने बांद्राय गिबे गिब्रेजोबाबो जाया आरोना आरो बेखौ जोङो मोजाङै उननानै जे अननोसै अननानै जोङो गेब्लेजोबोबा जोङो बे सबाय उनखौ बे सबाया उनखोन्दायाव माखासे बे सबाइनि बिखुं हायोना गोसोम गोसोम बेखौ जोङो गारनांगौ आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ गाराब्ला जोंनि सबाय ओंख्रिया एसे फादुबदुब मोनजायो होननानै जों मोनथियो माने एसे बोरै बा फादुब माने गोखा खाथौ खाथौ मोनजायो होननानै जोङो मा होनो बुङो आरो मानसि दा बिनिखायनो जों बे सबाइनि बे माखासे बिगुरफोरखौ गनायफोरखौ जोङो संनायजोंहा। मोजाङै जावस्रिनानै लानानै जोङो बेखौ सबाइखौ गोबाव जों अराव रुनांगौ आरोना गोबाव अराव रुनांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जेबा जों जों सबाइजों संङा नालाय बै सबाइजों संनायाव जोङो माखासे बेयो जोंनि जोंनि मानि दंग'निफ्राय खन्नानै लाबोनाय एबा जोंनि सामफ्रा फ्राय खन्नानै लाबोनाय एबा दैमानिफ्राय खन्नानै लाबोनाय बे साम' साम'खौ जोङो लाबोना लाबोनानै एबा बायनानैबो जों जानो हायो जोंहा आरो माने हाथायाव मोनोबा जोङो मा माने खननो सोलाबाबा जों हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोंङो मा खालामनांगौ सानसे बेखौ जोङो खिगार होनांगौ आरोना जों माने सा साम' जे हा सिङाव थायोना हायाव गोदै सिङाव थानानै मा खालामो बेयो दैनि हा बालाफोराव बेयो मानफोर थाबायोब्ला बिसोरो माने बै बालाफोरा गावसिनि बे बिगुर सिङाव हाबनानै थायो आरोा बेखौ जोङो मा होनो बे बालाखौ सुगारानो थाखाय एबा गावसोरहा माखासे जानायखौ खिगारनो थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो बालथिङाव जोङो दोनफैनाय जायो आरो ना हरसे बेखौ दोनफैनायनि उनाव जोङो मा खालामनाय जायो बे साम'खौ लासै लासैनो जायो आरो ना साम'आबो गोबां रोखोमनि दङ जोङो मोननो हायो जों सबाइजों साम'जों जायोबा जोङो मा होनो साम' साम' गोलाव एबा साम' खोये बेफोरखौ जों बांसिन जानायबो नुनो मोनो आरोना जेरै स'आवबो दङ साम' लादाय दङ जोंनि ओरैजाय मोननाया साम' लादायखौ जोङो जिरनानै जानो हायो आरो मा होनो साम' खुहे दङ साम' गोलाव दं आरो साम' दां होनाय थांबाया जाबाय दैज्लां बोथोरावसो मोनो आरोना दुब्लिफ्राव जोङो हालिएवनायाव जों साम लादायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बिदिनो दङ बे सामखौ जों मिथियो जे सामखौ जोङो माने पुर्निमा बाजों जायोबा माने बिदै मोनजाया होननानै जों मिथि मिथिनाय जाया आरो ना मिथिनाय जायो बेनि थाखायनो माबा जोङो बे साम'फोरजों अनला मा साम'जों माबाजोंखौ जों जानो हायो आरोना ओ सबायजोंखौ जों जानो हायो बेबायदिनो जोङो सबायखौ रुनायनि उनाव जोंहा बे रुखांनानै मोननायखौ जोङो साम'खौ मोजाङै दानखांबाय दाननानै बे हागाव सिला जे हागाव सिला थायो दानखानानै फिसा फिसा बायनाय बेखौ मोजाङै बरथ'नाव गोबाव खनथाम खननैसो सुनांगौ आरो ना बै हागौ सिलाया जाहाथे माने फिसा फिसा बायफ्लेनाया बायनानै माने साफा जायो आरोना बेखौ जायोब्ला जोंहा जो मा होनो गारामाखौ बौब्ला जोंहा आघत मोनगोना बेनि थाखायनो जोङो मोजां सुयो आरो दा जों बेखौ जायोब्ला जों माने बालाफोर बायदि जानायखौ मोनो आरो ख्रेम ख्रेम बोरैबा बिनि थाखायनो जोङो हागाव सिला खारजासो जों बरथ'नाव मोजां सुयो आरोना साम'खौ गोजों जालायनाय आरो बिनि उनाव जोङो साम'खौ मोजाङै लाबोनानै जोङो सारायाव एवनोसै जेरै जों सारायाव माखा से जोङो बिदिनो जोंहा जोंनि मोननाय आरोना बांद्राय मस्ला होनाङा बेयावबो जोङो जेनेबा सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु हाइजें बेफोरनो जाबाय मानि बर'नि मोनसे मो मा होनो मस्लाफोर आरोना बेखौ जोङो माने गोदोनि समनिफ्रायनो जोङो होनानै जाबोदों जों अनला ओं फाव सबाय ओंख्रिफाव नारजि ओंख्रिफाव बेफोरखौ होयोब्ला माने गोथाव जायो होननानै मोदोमो होननानै जोङो मोनथियो आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ होथारो आरो बेनि थाखाय जोङो मोजां बे साम'खौ एवबाय आरो एवनानै जेब्ला गावनि साम'नि दैया रानजोबो अब्ला जो बै सबाय रुनानै दोननाय बे सबाय रुनानै दोननाय बेखौ जोङो मोजाङैनो बे साम'आव होबाय आरोना होनानै जोङो आरो नांगौ रोखोमनि जा मा होनो खारै बै खारैखौ नोंथाङा दहाय फोरमायखाबाय बि-बेफोरनि सोमोन्दै आं बेखौ फोरमायला आरो बे खारैखौ जोङो नांगौ रोखोमनि होबाय होनानै जोङो मोजाङै गोदौ होबाय गोदौहोनायनि उनाव जोङो ओ संख्रिबो साखिबाय आरो बिनि उनाव जोङो दुन्दियानि बोथोर दंबा जों दुन्दिया हरबाय आरो गोलोम बोथोर एबा दैज्लांनियाव जोङो दुन्दिया मोना नालाय गंगार दुन्दिया दङ बे खौ जोङो गंगार दुन्दिया नङाबा हाइजें बिलाइ बेफोरखौ होनानै जोङो मा खालामनाय जायो जोङो जानाय जायो आरो ना बेफोरबायदिनो जोङो बे सिङाव साबजों सबायजोंखौ संनानै जानाय जायो बेफोरनो जाबाय नोंथांबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बिदिब्ला जाथ'सिगोन ना नोंथां? औ दे बिदिब्ला